औ हेलौ खोनाबायना नोंथां? औ मा खालामदों नोंथां?
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दङ नै जिरायनानै दंफां सायायाव।
जाखांबाय ने?
औ जाखांबाय नोंथां।
माजों जादों नोंथां?
ओ जोंनाहाय माबासोमोन दालि ओमफायोहाय आलु बाथोन।
आटचा आं नोंथांनाव माखासे सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ दे हागोन नोंथां आं हानायखिनिखौहाय खोन्थाहरनो नाजानोसै नोंथांनो।
नोंथाङा आंनो माने बोथोरनि मा रोखोमनि बोथोर मा मा मासाव मा बोथोर हाबो आंनो खोन्थाहरनो हागोन नामा? आं माने बिनि बागै जेबो मोन्थिया।
आंबो माने बेनि बागै एथ' बारा मिथिया नोंथां बोथोरनि बागै
आंबोथ' एथ' मोनथिया नोंथां जायखिजाया आं मोनथिनाय मोनथिनायखौ खोन्थाहरसै नोंथांनो
औ दे गिबियावनो माने दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरखौहाय आङो माने जुलाइ जुन जुलाइनिफ्राय हाबो होननानै मिथियो आरो बे जुननिफ्राय हाबनानै जुलाइ दानसिमाबहालागै माने जोबहैयो बे बोथोरा। ओमफाय ओरैजाय थांसिन ओ उदां ओ बोथोर ना मा फैयोमोन खोमा ना बेनि उनावहाय ना दुफां बोथोर फैयोमोनथायाय आं एथ'
ओ माबासो फैयो खोमा मेसें बोथोर।
औ औ औ नोंगौ नोंथाङा मेसें बोथोर फैयो दैज्लांनिफ्राय मेसें फैयो ओमफ्राय मेसेंनिफ्राय एसे गोजां बोथोर फैयो। आंनानो मिस जैदोंसै माने आं दायो माने बेफोरखौ माने मिथिया माने बाहेरायाव थानाय जायोना आरो केलेन्डारफोरखौहाय इंराजि नायोना औ दे होनबा उम जुलाइ मास जोबनायनि उननिफ्रायहाय जेनेबा मेसें बोथोर हाबसिगोनलाय जुलाइ हाबनानै बेयो आगष्ट आगष्ट सेप्तेम्बर बिदियावहाय जोबबोैयो माने मेसें बोथोरा। बिनिफ्रायहाय गोजां बोथोर थांसिगोन बिनिफ्राय गोजां बोथोरा इदिनो जानुवारिफोरसिम थासिन माने खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओमफ्रायो बिनि उनावहाय गोजां बोथोरनि उनावहाय ओ बावथ'बाय माथो नोंथां र'
उदां उदां बोथोर फैयो नामाथाय उदांनिफ्राय दुफां फैयो नामाथाय?
औ बेनो मोनदां उदांआनो फैयोमोनदां जेनेबा उदाङाहाय औ उदां फैयोबा जेनेबा जानुवारि बिदिनो फेब्रुवारिफोरावहाय माने हाबो फेब्रुवारि मार्चफोरावहाय ओफाय मार्चनिफ्राय एप्रिलसिमावहाय माने दुफां फैसिन आरो दुफां अ एप्रिलावहाय माने बैसागसो फैयो बावदो आं सरि बैसाग बेफोरबायदि फैयो माने बोथोरनि सायाव हयथ'हाय माने बर'फोरनि बायदि साननायाव माने एसे प्रब्लेम जासै माने दाना एसे गोसो गोसोआव लानाय जालाना औ
आं आं आं माने नै दासो गोसोआव फैदों। औ गोजां बोथोर गोलोम बोथोर उदां बोथोर दुफां बोथोर बेखौथ' मोनथियो बिथाङा आंनो खोन्थाहरदो दे आ गोजां बोथोराव, गोलोम बोथोराव, दुफां बोथोराव उदां, बोथोराव, मा आबाद मावो?
उदां उदां बोथोर मा मा बुंदोंमोन नोंथां?
गोजां बोथोर गोलोम बोथोर उदां बोथोर दुफां बोथोराव मा मा आबादखौ मावनाय जायो?
अ नोंथां आङो जा एसे मिथियो बेखौ खोन्थाहरसै
जायो जायो।
औ दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनानो माइ आबाद मावो।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ दैज्लां बोथोर
दैलां दैज्लां बोथोरा गोर खोनादों दैलां बोथोरा गोलोम बोथोरावनो हाबो नामा?
औ-औ बे गोलोम बोथोरावनो हाबो। दैज्लां बोथोरा बिनि उनावहाय गोजां बोथोरावहाय जेरै गोरान खिथिफोरखौ एसे सुरु खालामसिगोन माने। मेसें बोथोर बोथोर जाहैबाय नालाय बेवहाय आलु गायगोन सोरबा-सोरबा आलु, सबाइ बेफोरदिखौ माने बेयाव गाहैसिगोन आरो।
औ।
आरो बिनि उनावहाय ओ जानुवारि फेब्रुवारिफोरावहाय माने बे आलुफोरा बुरजानाय जाहैयो माने गायनाय आलुफोरा माने। ओ नोंथाङा मा मा बोथोर होनदोंमोनलाय खनसे खोनथा फिनलाय?
औ दे गोलोम बोथोर।
औ।
गोजां गोजां बोथोर।
औ।
उदां बोथोर, दुफां बोथोर उदाङा एप्रिल मासाव, दानाव जायो नामाथाय।
ओ उदाङाहाय एप्रिल दानावहाय जाहैनाय नङादां नोंथां, मानोना दुफां दंबावो ना दं औ दं। दुफाङासोहाय माने एप्रिल दानाव जाहैनो हागौ माने।
औ।
औ बेफोर दानावथ' माने उदां आरो दुफुङावथ' माने एथ' आबादफोर मावनाय जाया माने। ओ सोरबा सोरबा बे बेफोर दानावहाय माने बिसोर मोननै दानावहाय बानलु गायो। आरो थरमुसफोर माने फिथाइफोरनि बेलायाव थरमुस बिदिनो सबायबिमा लेस्रा, थाइबेंफोरखौहाय माने बे फोराव गायहैयो आरो औ आं माने एसेबांखौनो मिन थियो नोंथां। ओ आबादफोरनि सायाव माने बांद्राय नलेज गैया माने नोंथां। उम।
नोंथाङा आंनाव आबादनि गोबां माखासे गियान दङ बोथोरखौसो आं एसे कनफिउस जाहोदोंमोन नोंथाङा
औ
ओ माने आबाद सोंहरनो हागोन
औ औ नोंथाङा आं नों थांनाव सोंहरनोनो सानखादोंमोन आं आबादफोरनि सोमोन्दै एसे बोरै बोरै गायो माबायदि जायो होननानै औ दे नोंथां गिबियावनो जों माने ओ माइ आबादखौ लानानै जागाय सि नामा माइ आबादखौ माबोरै गायनाय जायो आंथ' बेलेग नोगोर एरियायावसो थायो नालाय बेखायनो माने बांद्राय मिथिया माने माबोरै गायो माबोरै माबायो औ
दाबो गोबां रोखोम रोखोमनि दं अबे बोथोरनिखौ नांगौ दैज्लां बोथोरनिखौ नांगौ ना मेसें बोथोरनिखौ नांगौ
ओ दे नोंथां दैज्लां बोथोरनिखौनो खोन्थादो नोंथां
अ होनोमबाथ' जोंङो गिबियावनो खोनादोंना?
औ खोनादों
गिबियावनो जोङो सिगां बोसोराव दोननाय जुन्थु जोलै
औ औ
बै जोलैखौ जोंङो लानानै
औ
फुख्रियाव बा एबा दैयाव थाम दिननि थाखाय जोंङो सोमनानै दोनो बस
औ औ औ औ औ
थाम दिननि जागौमानि जों जा हा थायो बेहाय बेखौ जोंङो थियारि खालामो खोथियाखौ जोंङो फोनो थाखाय खो थिया बानायनो थाखाय जोलै बानायनो थाखाय ओ जोलै जाबाय थागौमानियाव जोंङो आ गावनि हा खौ ओ ट्रेक्टर एबा मोसौजों नांगोलजों हालौवो फार्स्टआव जोंङो गिबियाव खारायो
औ
बिनिफ्राय सामार होयो खारायनाय, सामार होनायाव जोंङो आलिखौ दान्नानै
जेब्ला खोथियाया जागोन अब्ला फुनानै जोङो लास खेबसे हालेवबावनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय माइखौ गायखांनानै एसे जोथोन लानायनि उनाव ओ नभेमबर, दिसेम्बर, अक ट'बर दानाव जोङो बै माइखौ जेब्ला मोनहैयो अब्ला हानानै हानानै जोङो बेखौ न'आव लाबोना दोनफैयो
औ औ
न'आव लाबोना दोनफैनानै जोङो बेखौ आ बोथोरखौ नायनानै जोङो मारा होनाय जायो मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों दानियाथ' फ्राय आ मिसिनजों
औ औ
नाथाय जोङो बेखौ मारा होखां अ नोंथां मारा होखांनायनि सिगां जोंङो फैगोन बोसोरनि थाखाय आं जोलैखौ माने सायखनानै जोङो बेखौ सु थिनानै दोनो जोङो जोलैखौ मारा होफाया जोङो ओ मा
मिसिनफोरजोंहाय मारा होयोबा माने गाज्रि जायो नामा नोंथां जोलैया।
नङा नङा माने मेसिनजों होयोबा माखासे थो गुबुन माइया गुबुन गुबुन माइ थायो नालाय। जेरै माइब्रा थायो रनजित थायो। बिजय माइ थायो जोसा थायो बैफोरो माने गलाय-गथाय जायालासिनो एस्रा एस्रा माने जुदा आखाइजों बासिनानै बुसिनानै फैगोन बोसोरनि थाखाय दोनो। जा जागोन बेखौ जागोन माइखौ जोंङो। मिसिननिबा थेकटरजों मारा नायनानै जोंङो बाख फाख्रियाव सोनानै दोनो आरो ना
उम उम माने बे माइखौहाय माने लगाय मेन्देर जायैनि थाखायहाय माने एक्सट्रा बुस्रिना दोनो आरो ना। ओ बेखौ मा होनो जेनेबा बे एक्सट्रा बुस्थ सोना दोननाय माइखौहाय मा होनोमोनलाय नोंथां।
बेखौ जोङो जोलै होनो जोलै।
अ जोलैनो ना माइ माइलि माइलि होनो।
औ औ बेनो बेनो बेनो जों बेखौ माने ओ फैगोन बोसोरनि थाखाय मोनसे जायगायाव मोनसे आरामै दोनो आरो बाख्रियाव सोनानै दोनो आरो।
अ जेनेबा बेखौहाय बस्थाफोराव सोनानैहाय खाथेनानै
फ्रियाव दोनो औ-औ बेनो
हेलै
नोंथां जाथ'सिगोन खोमा दा नोंथांना? इन्टारनेटआ बारा मोजां नङा
औ नोंथां जोंनिखि माने दासान्दि इन्टारनेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो दं नोंथां
औ दे
औ दे दे नोंथां